हेल' औ नों नोंथां खोनादों ना?
दे नोंथां खोनादों नोंथां
औ गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय नोंथां
आंबो नोंनिसिम नोंथांनिसिम गोजोन हामब्लायनाय बावहरबाय
औ गोजोननाय थाबाय दा नोंथाङा ओरैनो मा खालामगासिनो?
दाथ' ओरैनो जिरायनानै दं नोंथाङा
आ आंबो दा नै जोंनि ओ गामि खाथियावनो मोनसे टाउन फिसा दं नालाय बेयाव एसे बे बेरायनो फैदों आरो औ
अ आंथ' न'आवनो जिरायना दं
ओ नोंथांजों दा आङो फन खालामनायनि गुबै जाहोना जाबाय माने दसे सम नोंथांनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनो बा नोंथाङाबो आंनि सोमोन्दै सोंनो हागोन बा सावरायलायनो हाग हागोन बेनि सोमोन्दै आं माने सावरायलायनो होन्नानै फन खालामनाय जादों आरो नोंथाङा जुदि सम दङब्ला खोन्थादो? औ दा अब्ला औ अब्ला नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो मा फरायगासिनो बा मा खामानि मावगासिनो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो नोंथाङा दा मा खामानि मावो ओरैनो?
दाथ' आं जेबो खामानि मावथ'वाखै दा ओ
अ अ अ फरायदों उम उम।
एसे मोनसे दिप्ल'मा लागासिनो आङो। औ इडुकेसन डिप्लमा, जायखौ जों डि एल एड होननानै बुंनाय जायो।
औ थिगानो दं।
ओमफ्राय नोंथाङा मा खालामो?
दाथ' आं आंबो बिदिनो माने गावनि फरायनाय आयदाखौ एसे फोजोबथ'नाय बायदि खालामदों आरो आङो ओ बि ए होनना बुङो जायखौ। आर्टसआव फरायदोंमोन आङो बिए खौ पास जानानै दङ आङो। ओमफ्राय बिदिनो आं दा गावनि जिउ राहानि थाखाय गथ' उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ फरायफुबाय थानाय गथ'साफोरखौ आङो थाखो जिसिम फोरोंनाय जायो आरो दा टिउसननि फोरोंथाइ होनाय जायो, औ।
बेयाव खोनानानै जोबोर मोजां मोनदों नोंथाङा इउन जोलैनि जेसेबां दं
औ।
बिसोरखौ मोजांनि लामायाव आरो सोरांनि लामा दैथायहरनायनि नोंथाङा खामानि मावदों बे जोबोर मोजां खामानि। खोनानानै जोबोर मोजां थाबाय मोजां मोनबाय खोननानै जोबोर बेनिफ्राय नोंथाङा मा मा आयदाखौ फोरों एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
ओरैनो आं दा जिहेथु आङो थाखो जिसिम फोरोङो नालाय थाखो द'निफ्राय लानानै थाखो जिसिम फोरोङो आङो दा बांसिनै माने गावनि जिथु औ सिगां फरायबोनाय समनिफ्रायनो मोजां मोननाय आयदा बेखौ होनना सानखान्थि बे सानखान्थि आं फोरोङो। ओमफ्राय बिदिनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौहाय आङो इंराजि ग्रामार बा इंराजि रावखान्थि बेखौ फोरोङो आरो बिदिनो आं औ थाखो जिनिफोरखौ बिगियान आयदाखौबो आङो फोरोंनाय जायो आरो।
ना बिदिबा माने दरखार दरखार माने जाय जोबोर गोनांथार आयदा बेफोरखौ बांसिन फोरोंनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
खोनानानै जोबोर मोनबाय नोंथां।
बेबायदिनो आङो गावनि जिउ राहा जिथु न'खर सालायनाय बा गावनि जिउखौ सानफ्रोमबो दैदेनबाय थानाय बेबायदि खामानिखौ आं मावगासि नो आरो।
बेबायदि सोलिलांगासिनो औ दा बे समाव नोंथाङा नोंथांनि जिथु दिप्ल'मा होनना बुंदों डि एल एड बे बिल एड खौ नोंथाङा माबायदि पास खालामनाय माबायदि फरायनो खाबु मोननाय? आरो बेबायदि फरायनो खाबु मोननायनि उनाव एल एटखौ फरायना माबायदि मोनदों आरो इयुनाव मानि थाखाय मा थांखिनि थाखाय लानाय जादों एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन थारैनो। आंहा आंथ' बेखौ गेलेटखौ लानायनि गुबै जाहोनानो जादों माने फोरोंगिरि जानाय आरो।
औ जोबोद मोजां।
गथ'फोरखौ फोरोंनाय बेनि थाखाय लादों गुबै बेखौथ' लानो थाखाय जों गिबियाव एन्ट्रेन्स एगजाम होनांगौ जायो माने जायखौ जों ओ हाबनाय आन्जाद होननानै जायखौ बुंनाय जायो बे हाब नाय आनजादाव जों उथ्रिनो हानांगोन गिबियाव।
औ।
बेनिफ्राय आं बेयाव आनजाद होदोंमोन। दरं-दरं जिल्लानि जा जोंनि डायेट माने डिस्ट्रिक्ट इन्स्टिटिउसन
औ।
अफ एलिमेन्टारि इडुकेसन जायखौ बुंनाय जायो माने जाय ओ सोलोंथाइनि बिफ-बिफ सोलोंथाइ बिफाननिनो मोनसे जा फरायसालिनि माबादि माने ट्रेनिं सेन्टार होननानै जायखौ बुंनाय जायो माने।
औ फोरोंथायाइ होनाय जायो आरो।
फोरोंथाय होनाय जायो।
औ।
बेयावनो बेयाव आं हाबजेननाय आनजादखौ होबाय। होनायनि उनाव उथ्रिनो हाबाय। उथ्रिनो हानानै बेनिफ्राय आं बे कर्सखौ खालामनाय जाबाय आरो।
औ थिगानो दं।
औ बिबादिनो बिखौ पास जाब्ला जों बेयाव दिप्ल'मा खालामब्ला माने नै बोसोर जायो। नै बोसोर। बे माबाया बेनिफ्राय दा आंनि से बोसोरा थांबाय।
औ थिगानो दं मोजां-मोजां जोबोद मोजां। नोंथाङा बेखौ दा लानानै माबायदि मोनदों दा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना हो सुंद'यै।
औ नोंथां बेखौथ' लानानै आं जोबोर मोजां मोनदों मानोना बेयाव जों जोबोर गोदान-गोदान बुस्थु गोदान-गोदान बेसादफोर मुवाफोर सोलोंनो मोनो जेरै माने जेब्ला जों बेखौ लानाय जायो अब्ला जों सोलोंथाइनि सोमोन्दैथ' मोन थिगोनो मोनथिगोन आरो बेनि सायाव माने जों गथ'फोरनि गथ'फोरखौ माबायदि फोरोङो बेफोरनि सोमोन्दै मिथियो आरो माने।
एटिटिउत बा उदांस्लु होनना बुङो जायखौ ओ ओ पेडल'जि बेफोरबायदि रोखोम
पेदागजि औ-औ नथाङा औ जायो जायखौ जों पेदागजि होननानै बुंनाय जायो माने जायाव माने-माने सोलोंनायनि ओ टेकनिक जायखौ बुङो आदब माने खायदा-खायदा ओ सोलोंनायनि फोरोंनायनि खायदा जायखौ जों पेदागजि उन्दै -उन्दै माने गथ'फोरखौ माबायदि फोरोंनांगौ बेफोरखौ जों मोननाय जायो आरो बेयाव। ओ आरो बेफोरखौ जों गथ'खौ माबायदि फोरोंनांगौ बेखौ मोनथिनायनि सिगां जों मिथिनांगौ जि माने गथ'फोरा बिनि बैसोनि समाव मा सानो जेरै उन्दै जा उन्दै जाहांबा माने जोनोम जाहांबा बे गथ'आ बे जि बे बुहुमाव
औ।
माने फारस्त माने गिबि आरो बि माने जेबो मोनथिया बे समाव बे गथ' गथ'आ मा साननो हागौ बिनि सोमोन्दै जों मोनथिगोन एब्ला बियो से बोसोर जाबाय से बोसोर जाबा मा- मा सानो बे गथ'आ?
औ
माने बेयो मा मोनथिगौ बे समाव मा बुजिनाय जाखो? बेफोरनि सोमोन्दै जों मोनथिनो हागोन आरो नै बोसोर जाबा मा बुजिनाय जायो बेबायदिनो आरो। मानोना गथ'फोरनि गोबां गोबां ओ हानजा बायदि खालामना होनाय जादों। ओ जेरै ओ जोनोमनिफ्राय नै बोसोरसिम ओ जायखौ जों उन्दै गथ' होननानै बुंनाय जायो। बेबि अ माने इन उन्दै गथ' औ। बेनिफ्राय बिनि उनाव गथ'सा सम फैयो बेनि उनाव नै बोसोरनि उनाव फ्राय ओ द' बोसोरसिम बेबायदि आरो।
द' बोसोरसिम माने गथ'सा सम थायोआरो।
अ' माने अ'। आरलि चाइल्दहुद होननानै जायखौ बुंनाय जायो माने। बेबायदिनो माने गोबां स्टेजेस खालामनाय जादों आरो माने गुबुन गुबुन। बेबायदिनो मोनब्रै ना मोनबासो बाहागोआव राननाय जादोंहा बेनिफ्राय आरो ओमफ्राय गिबि गिबि ग थ' सम बेनिफ्राय उननि गथ' सम
औ
आरो एडलेसेन्स
औ
एडलेसेन्स नोंथाङाबो एडलेसेन्सनि सोमोन्दै मिथियो माने जिनै बोसोरनिफ्राय फ्राय जिदाइन बा जिगु बोसोरसिम बैसोनि गथ'फोर औ बयनिख्रुइबो क्रिटिकेल ओ क्रिटिकेल सम होन्नानै बुंनाय जायोआरो बेखौ माने। ओ नंगौ नोंथां माने बे समाव गथ'फोरनि गोसोआ माने फुरा गोदाव सोराव जायो माने।
उरां फारां जायोआरो।
उरां फारां माखौ मा साननो माने मा खालामनो आरो बे समावथ' माने गाव उदां जानायखौ नायगिरो माने बे बि औ। बिमा बिफानि बाथ्राफोरखौ खोनासंनो बायो।
औ
माने बिमा बिफायाथ' मोजांनि थाखाय बुङो नाथाय बिसोर बेबायदि मोनगोन बे आंखौ मोजां मोना बेखायनो बेबायदि बुंदों माने बेबायदि साननाय जायो आरो बुस्थुआ।
औ माने उल्था साननाय जायो आरो उम पजिटिभनि ओ निकिटिभ साननाय जायो आरो।
औ नोंथां। बेनो आरो बि समाव माने गथ'खौ कन्ट्रल खालामनो हानांगौ आरो माने। माने बे समानो बयनिख्रुइबो गथ'नि माने गथ'नि इयुननि सम जेरै संसार जानाय स सम बि समाव माबायदि जागोन बि गथ'आ बि समावनो जों माबानांगोन आरो जेरै जों औवा औवाखौ नोंथाङा नुदोंना? औवाया जेब्ला ओ रज'हाङो रज'नानै जुदि औवाखौ जों खेंख्रा खालामनानै बिदि उन्दै समावनो खेंख्रा खालामोअमबानिया बि खेंख्रा जालांगोन उनाव थांनानै माने जेब्ला देरलाङो बिखो जों सिदाबो खालामनो हानाय नङा
औ
माने जों औवा गोरलैखौ माने जेब्ला फेंखा ओंखारहाङो अब्ला जों बिखो जों माबायदि सेप होनो माने माबायदि महर होनो जों बि समाव जों होनो हागोन आरो जुदि गोसोब्ला बेबायदिनो मानसिनि सायावबो बेबायदि जुदि जों बे मानसिखौ मोजां खालामनोब्ला जों उन्दैनिफ्रायनो मोजां खालामनांगोन।
नोंगौ नोंगौ नोंथां
बेबायदि आरो मानोना बिफोरावनो गासैबो नांनानै दं आरो आरो बेफोर बेफोर जाय दायत' होननानै बुंनाय जायो। बेयो बिमा बिफानियावथ' थायोनो नाथाय फोरोंगिरिफोरनियावबो थायो। माने
फोरोंगिरिफोरनाव थायो औ
औ नोंथां मानोना बिमा बिफाया न'आवल'सो फोरोंनो हागोन आरो बिमा बिफाया माने बेसिग माने जाय गुबै दरकार दरकार बेफोरखौ बुंनो हागोन नाथाय फोरोंगिरिया मोनसे बेबायदि आरो माने मोजां लामाखौ दिन्थिलांनायाव जोबोर हेफाजाब खालामो आरो माने गुरु पाराम धाराम ना माबा बेबायदि मोनसे दंमोन जानो हागौ। आं एसे बावबाय अ माने बेबायदि आरो अ बेबायदिनो आरो
जियानो जा नोंथां जोंना समा जाबाय नोंथांजों नोंथांनि सोमोन्दै मिनथिना मोनना जोबोद गोजोननाय मोनबाय। ओ जोबोद मोजां नांदों इयुनावबो जेन बेफोरबायदि रायलायनो खाबु मोनगोन होनना आङो मिजिंथिबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां दे।
गोजोननाय थाबाय नोंथां आंबो नोंथांजों रायलायना जोबोद मोजां मोनबाय गोजोनबाय गोजोनथों।